एसे गोसा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ आ नोंथां खोनादों नामा? आ उम आं नोंथांजों ओ मोनसे बिसय रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन रायलाय जागोन।
औ आं बे बिसयनि खेथ्रआव रायलायनो सानदों जि ओ दिनैनि दिनाव जों नायोब्ला जि दिनैनि मुगाफोराव जि ओ कारेन्ट बाल्ब जिखो कारेन्ट होनना बुंनाय जा बाल्ब जि बुस्थुजों स्रां जायो आर मोनानि समाव जिखो जों कारेन्ट बाल्बनि जुगिदि जि स्रां होयो बिनि जुगिदिजों जों गासै नसिंफोराव थानाय गासै बेसादफोरखो जों नुनो मोनो बे कारेन्ट बाल्बफोरदों नाथाय ओ नाथाय गोदोनि दिनाव नायोमोनब्ला जों बेफोरबायदि कारेन्ट बाल्ब बा कारेन्ट बेफोरबायदि फोरखौ जों नुनो मोनलियामोन आरो दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिनो कारेन बालफ बा टर्च बेफोरबायदि जिखौ बेट्रि होनानै बाहायो आरो बेफोरबायदिनो इनभायटार गोदोर गोदोर इनभायटार जिखौ इनभाय टार बुंङो बेटारिजों बाहायजानाय जि बुस्थुआ ओ स्रां होयो मानसि सिनो थाखाय गासै मोनानि समफोराव ओ बेसादफोरखो नायनो थाखाय जों मोनो बे बालफ जों नाथाय गोदोनि दिनाव नायनो थांङोमोनबा बे बायदि जि कारेनट बालफ बाल कारेन्ट बेफोरबायदि जों नुनो मोनि गैयामोन गोबां गुबुन गारबोनाय दिनफोराव बिदिनो ओ आबै आबौमोननि दिनफोराव बेफोरबायदिनो आबै आबौमोन खि दानाय बायदिहै ओ गोबां जों साखि एबा लेम जिखो अर होनना बुंङो बेफोरबायदि अरजों फोजोंनाय मोनसे बेसाद बा साखि बा लेम बेफोरबायदि फोरखो जों बाहायनायखौ नुनो मोनदोंमोन। ओ नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जों नुनो मोनलिया औ बिनि सायाव बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा। नोंथाङा बुंनो हागोन।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा मोजाङै ओ नंगौ जि बाथ्राफोरखौ रायलायदों बे बाथ्राया नंगौ ओ कारेन्ट बालफबा मोनसे जाहैबाय जोंग्रा बेसाद जाय बेसादा मोब्लिब बारि गोहोजों सोलिनाय जायो ओ बे मो-मो बे कारे बालफबा गोबां रोखोमनि दङ' ओ गोदो ओ गोदो फार्स्ट जेब्ला ओंखारदों बे बाल्बआहाय बे गोमो रंजोंहाय खालारजोंहाय ओ। रं रंजोंहाय ओंखारजेनदोंमोन आरो नाथाय दिनैनि मुगायावहाय बियो गोजों बायदि बायदि बायदि बायदि ओ रो ओ रोखोमनि ओ खालारफोरदोंहाय ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों नाथायब्ला गोदोनि जि दिनाव जेरैहाय नों दै बुंलांदोंमोन जे साखि लेम्पफोरखौ बाहायदों। औ नोंगौ बै समावहाय ओ जोङो साखि लेम्फोरखौ बाहायदों नाथाय बा साखि लेम बाहायनायनि आवगोलआवहाय जोंनि मानसिफ्रा जोंनि एनसेस्टारफ्राहाय बिखौ ओ ओ गोबां बाथिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जाय बाथिया हा जों ओ गल ओ दैजों मिक्स खालामनानै बिखौ गलायनानै बिखौ ओ मोनसे महर होनाय जायो आरो बे महराव एसे थाव होनानै जि थावखौ बेसर निफाय मोनो बे बेसर निफाय दिहुनानै बे थावखौ होनानै बियावहाय इसे दुरुं होनानै बि खो सावनाय जायोमोन बे बाथिया ओ आरो बिदिनो गोबां जिउ खुंबोदोंमोन गोदोनि मानसिफ्राहाय नाथायबा दा नोदै नैबे दिनैनि मुगायावहाय दिनै नि बे जौगाफु मुगायावहाय। ओ बे बाथिजों सोलिनो हा नाया जोबोद गोब्राब मानो होनोब्ला। गोबां रोखोमनि। रं बिरंगि ओ कालारफोरावहा हाय ओ रंफ्राहाय ओंखारबाय। दा बेयावहाय जोङो बे मोब्लिब गोहोजों सालाय जानाय बे बा ओ कारेन्ट बाल्ब खौहाय जोंनि लागै जोबोर गोनांथि। आरो बे बे मोब्लिब फोरजों बाहायजानाय बे कारेन्ट बाल्ब बा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि पावार दं बेयाव माने ओ ओ जों जोंफु जों ओ जोंनाय दङ बेवहाय। ओ मबबा एसे खम खम जोङो एसे मबबा आरो एसे बारा जोङो आरो मबबा आरो गोबां बारा ज जोंनायखौ जों नुनो मोनो बिसि जोंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ न'आव न' रुम सिङाव बाहायनाय बाल्बा एसे बेलेग आरो रुमनि बाहेराव बाहायनाय बाल्बा एसे बेलेग‌। आरो स्ट्रिट लाइटआव जेब्ला बाहायगोन बे बाल्बा एसे आलादा जायो मानो होनबा बिनि ओ जोंनाय बिनि पावार थिग खौ माने ओ नोजोर होनानै बि खौ बानायनाय जादों आरो बे जोंनि लागै जोबोर गो मोजां। आरो बहुद मोजां जायो आरो बे बाल्बा। कारेन्ट बाल्ब जोबोद आलादा आलादा महरनि थानाय खाय आरो गुबुन गुबुन कम्पानिफोरजों बानायजानाय आङो बेसांखिनिखोनो बुंबाय बेसांखिनिखो बुंनानै नोंथांनो होनाय जाबाय।
औ नोंगौ नोंथाङा जि कारेन्टनि जि बिसय आंनो फोरमायबाय बिफोर नुबोनायहै जों मिथिगौ। बे मोनसे गोहो आरो बोलो गोनां मोनसे लाइट जिखो स्रां होग्रा बेसाद होनना बुङो। बा मिथिनाय जायो जिखौ बुङो कारेन्ट बाल्ब बेयो जोंनो लागै बोलो गोहो इफोरबायदि होनानै मोनसे आ स्रांखो होयो। जि बिनि स्रांजोंनो गासै बेसादफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जे ओ थां गोदो आबै आबौमोननि दिनफोराव जों जेन बेफोरबायदि आलारि बाथि बेफोरबायदि सावनायफोरखो नुनो मोनो होनना बुंदों आ नोंगौ। बिनि बिसय आं एसे बुंनो सानदों। बेबायदिनो गोबां बेफोरबायदि जों आ साखि बा लेम्प बेफोरखौ जों नायोमोनब्ला बेयाव मोनसे दैलाव लाव बेसाद जिखौ बुङो केरासिन बेफोरफोरखो सोनानै बाहायोमोन। नाथाय जि आलारि बाथि बेयाव एसे आलादाहै बाहायनाय जायोमोन। बेयाव आ केरा- केरासिननि अनगायैबो गुबुन-गुबुन जिफोर थाव बेसरजों बनायनाय बेफोरजों आ। फोजोंनाय अरफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेफोरजोंनो जिउ खुंबोदोंमोन गोदोनि आबै आबौनि दिनफोराव बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि दानि जुगाव जेरैहाय कारेन्ट बाल्बा एसे खम जोंग्रा एसे आ खम जोंग्रा एस से बारा जोंग्रा बेफोरबायदि। जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनफ्राव बेफोरबायदि एसे खम जोंनाय बा एसे बारा जोंनाय बेफोरबायदि जों सुबिदाखौ नों नुनो मोनामोन नाथाय दिनैनि दिनाव गोबां जौगाबाय आरो बिदिनो आ एसे खम जोंनाय बारा जोंनाय आरो बिदिनो गोबां फेसिलिटि जिखौ बुङो गोबां
बेलेग-बेलेग खला ब बेलेग-बेलेग पावार जिखो गोहो होनना बेबायदि बाल्बफोरखौ जों नुनो मोनो जिहेते लामाफोराव होयोब्ला जों बेफोर नि आ गोहोजों जों गोबां गोजान-गोजान जायगासिमनि आ स्रां जाहैनायफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय जि न'फोराव बाहायो बेयाव एसे खम जोंग्राखौ बाहायो बिनिखायनो जों एसे गोजाननिबो गोजान सिम जों स्रां जानायखौ जों नुनो मोनलिया नाथाय दिनैनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो कारेन्ट बाल्बफोरा गोबां बेफोरबायदिनो खम बारा जोंग्रानि बेफोरबायदि दोङो आरो गुबुन गुबुन खालारनि दोङो नाथाय दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन खालारनि थाब्लाबो जोङो गामिफोरनि न' एबा सिटिफोरनि न'फोराव जों ओ नायोब्ला जों बै जि फार्स्ट टाइमाव जि आवगायावनो। ओ गोजा कालारनि जोमग्रा जि बाल्ब फैयोमोन बेफोरबायदि। बिदखो जों बाहायनाय नुलिया नाथाय जि गोजों गुफुरै जोंग्रा। जि बाल्ब बेखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। था बिनि सायाव माबाफोर आ एसे बुंनो हागोन नामा मा? बिदि बाहायनाय जायो एबा
बे समाव बुंनोसै आङो लास्ट बुंनानै फोजोबनोसै, ओ बाब्लाथ' जोङो गोबां रायजलायखाबाया बायदि बायदि रोखोमनि जायगाफोरखौ लुनानै बा बायदि बायदि ओ मा होनगोन ओ नांगौ जानाय गोनांथि जानाय जाय। जायगाफोरावहाय नांगौ जानाय बायदि बाल्बफोरखौहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बे बाल्बा गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय मोब्लिब गोहोजों बाहायजानाय आरो जे बेटारिजों बानायजानाय बेफोरबायदि। ए ओम ओम-मो-ओम। बाल्बबो दङ। जेरै जों नायनो थाङोब्ला मोनाबिलिफ्राव जोङो थाबायनो सिखारोब्ला जायगाफ्राव नायनो थाङोब्ला बेवहाय जोङो टर्सफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।। जाय तर्सखौहाय आखायाव लानानै थााबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो जेब्ला
मथ'रावहायबो बाल्ब बे बाल्ब-ब्लाबखौ बाहायनाय नुयो, जि बाल्बा ओ जि बेट्रि ओ बेट्रिजो जायो जि मोब्लिब गोहोखौ ओ चार्ज खालाम ओ ओम
लानानै बेखौहाय बे नोरा
बुस्थुफोरा बेस्थवाहाय बायदि बायदि रोखोमनि बे बाल्फोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। आरो आं बेसेबां खिनिखौनो बुंनो बुंनो सानबाय मानो होनोबा गोबां रोखोमनि दंबावो बाल्ब जेरै दाय बुंबाय आङ मटर साइकेलाव बाहायनाय आरो गाव गाव आखाइजों बाहायनाय आरो बेखौहाय जोङो नुनो मोनो। ओ गुबुन स्टाइलनि एल इ डि ओ फिथा टाइपनिबो जों बाल्बफोरखौ नुनो मोनबाय जेरैहाय जोङो मबाइल स्क्रिनफोराव जों नायो मबाइल मबाइल मबाइल स्क्रिनाबो मोनसे जामबुंङा जि जामबुंङा जि जोङो बेबो मोनसे बाल्बजोंनो जानाय आरो जि जोंङो धङी गानो समखौ नायग्रा बेफोरबो सब गासै ओ बेसादफ्राबो जों बाल्बजोंनो सोलिनाय। ए बेसाद दा आं बेसेबांखिनो बुंनानै दोन हाय दोनथ'नो सानबाय।
औ ओ नोंथाङा जि लांदों बेफोराव हयथ' जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदि बेटारिजों ओ स्रां जानाय बेफोरबायदि आरो बेटारिजोंनो टर्च बाहायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोबां जौगालांबाय बिदिनो जौगालांबाय थानायानायजों लोगोसे बेफोरबायदि क्रेन बेट्रिफोरजों जलायनाय बेसादफोरखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथांजों रायज्लायना मोजां नांबाय ओ बिनि सोमोन्दै गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम।
गोजोन धन्बाद नोंथांनिसिमबो। गोजोननाय थाबाय।
औ दे
ओम
सम'